हेल'
औ नोंथां खोनादों
औ खोनादों
औ
माबोरै दं नोंथाङा
आं नै थिगानो मोजाङैनो दं दायो दास सान्दि मोजाङैनो दं औ
आंबो थिख बेबाय बिदिनो मोजाङैनो दङ नोंथांनि बायदियैनो
औ द बाखि खि जानाय फोर जोब्बाय हरनि जानाया
औ जाखांबाय लोंखांबाय दा दसे सम माने फ्रि जानायलाय नोंथांजों एसे जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि बर' रनि न'खरफोराव माबायदि माबायदि सोलियो बा गोदो गोदायनिफ्रायनो माबोरै न'खर खुंबोगासिनो बेफोरखौ जोङो एसे सावरायनो सानदों।
औ जायो गोदो गोदाय बर'नि न'खर। जोंनि बिमा बिफानि बा आबै आबौमोननि टाइम समनिफ्रायनो बर'नि न'खराथ' ओरै बायदि जाबोनाय। जायो जि। जिथुबा ट्रेडिसनेल जानायफोरखौनो बाहायो। गोदो गोदो न'नि औ न' न' लुनाय। फोराबो आलदामोन आलदा रोखोमनि औ लुयोमोन औ हानि न' बा थोरिनि न' दानि जुगाव थ' जों बेबायदि न'खौ नुनो मोनला। बुहुद खमिबायानो ओं दानिया थिंनि बा फा खानि न' सो लुयो गासैबो। बेबायदि औ। आरो बर'नि जानाय लोंनायफोरावबो एसे सोलायनो हमनाय बादि आं मोनदों आरो आंनि नोजोराव।
आगोलनि बायदि जोङो साम', खांख्राय, ना बायदिसिना हाग्रानि मेगं नायगिरनानै जानायखौ एसे खमायलांनाय बायदि नुनो मोन्दों। नोंगौना नोंथां?
एसे खमायदों माने ओरै बायदि जाहैदों दायो जोङो दस्रा हारिनि जानायफोरखौसो जों दायो एसे जागायजेनदों आरो। जेरै जोंनि बर' हारिनि बा गोजौ आबै आबौमोननि बा बे जोंनि आय आफामोननि समाव बेबायदि मैगं मै गंबा ओंख्रिफोरखौ बारा जानाय जों नुनो मोनामोन। बा जों खोनानो मोनदों आरो बिदि जायामोन होननानै बिसोर गावसोरा फोरमायो मालाबा। बेबायदिनो दायो जों बांद्राय थावनि ओंख्रि बा मसाला जाथिय' जिनिसफोरखौसो बांसिन जानाय नुनाय मोनगासि
औ नोंगौ बेफोरखौ जानानैनो जोङो दानि मुगायाव गोबां बायदिसिना बेमार आजार जानाय खौ नुनो मोनो। गोदो गोदाय आबै आबौ मोननि समाव जोङो न'आवनो मोननाय बा न'नि बा रियावनो नागिरनानै हाग्रानि मैगं बायदिसिनाफोरखौ नागिरनानै जानायाव जेबो बेमारा जार जायामोन होनना जोङो खोनानो मोनदों।
औ बेबायदिनो एसे रुनाय मैगं फोर जायोमोन आरो गोदोनि मानसिफ्रा
औ नंगौ दा गोबां जोङो हासार गोनां बायदिसि ना मुलि बाहायनाय मुवाफोरखौ जोङो मोनजायो।
औ
बेनि थाखायनो बेमार आजार बांलां
औ दानि जुगाव एसे बेमार आजार बांबोनो हम दों बेफोर था
औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोङो गोदो गोदाय आबाद बर'फोरा आबाद मावनानैनो जिउ खुङोमोन नङा होमबा?
नोंगौ
आबाद होनना बुंबा जेरै जोङो माइ आबाद बे माइ आबादावबो जोङो गोदो गोदाय जेबो रासायनारि हासार बा एम्फौनि मुलि बा बायदि बायदि जेबो होआलाबासिनो जोङो आबादखौ थिखांनानै ओ जायोमोन नङा होमबा?
नंगौ
औ थिग दा बे आबादनि बेलायावबो रासायनारि हासार बायदिसिना मुलि बाहायाबानो आबादानो जाया जालांदों। नोंथाङा बे बेलायाव मा बुंनो सानो?
औ आंनि साननाया ओरैबायदि जि जिथुबा आं जिथुबा नुबोबाय थादों दानि जायो गोदोनिफ्राय लानानै बा दासिम ओरैबायदि जाहैयोखि खोथाया सिगां जोंनि आइ आफा बा आबै आबौमोननि समाव जों जानाय मैगं थाइगंफो खौ जों गाव हारसिं जानो थाखायल' बानायोमोन बा बै टाइमावहा आलदा आबाद मावना जायोमोन दस्रा आलदा आलदा माइ जोंनि बा मैगंनि बा आस सबाइ बेफोरबायदि बानायनानै आबाद मावना जायोमोन बिसोरो ओमफाय दानि जुगाव मा जाख खौ बे दायो दायो मानसिफ्रा बेफार फालांगियाव हाबलांनो मोनदों इसे बेखौनो गावनि प्रफेसनेल टाइप बिदि बानायलांदों आरो आबादखौबो आबाद मावनानै जानो गोदोनि मानसिफ्रा खालि गावसोरनि बोसोरावहा बेसां आबाद नांगौ बेसां माइ माइरं नांगौ बा बेसेबां मैगं नांगौ बेखौ मावनानैल' जायोमोन बेखायनो बिसोरो रासायनारि हासार बा जिखुनु हासार जेबो बाहायनाय नुनो मोना मोन गोदो थ' दानि जुगाव दानि आ थिखालावहा आथिखालाव दायो मानसिफ्रा सुबुंफ्रा बेखौ प्रफेसनेल बादि लानानै आबाद मावनां आबाद मोखौ मा खामदों बिसोरो रासायनारि हासा सार बाहायनानै बा जिखुनु हासार बां अर्गेनिक बाबु बारा सायनारि हासाद बाहायनानै बिसोर बां द्राय मुलाम्फा जानो थाखाय कुवानटिटिखौ बांहोनो थाखाय आरो ना ओ बेफार खालामनो थाखाय बिसोरो दानिया रासायनारि हासार बाहायनाय खौ बांसिन नुनो मोन
औ नंगौ रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय
रांखान्थि बिथिङाव जौगा होनो थाखायनो बेफोरबादिखौ खालामदों
औ थिग बेबायदि बेलायावनो जों हा गोबां खहा जाबोनो हमदों
औ देहानि थाखाय खहा बेफोरो औ देहानि थाखाय खहा जायो। बांद्राय मुलाम्फा नागिरनो थांनानै बा रांखान्थि गावनि रां खान्थिखौ बांहोनो साननायावनो जों गावनि देहाखौ खहा खालामना लागासिनो आं बेखौ सानो आरो
औ बुंनो थाङोब्ला बेयो जौसे जौखोन्दो सैथो होननानै आंबो सानो।
औ
मानोना जोङो गावनि मेगनजोंनो नुबोदों आरो खोनाबोदों
ओं नंगौ
औ गोदो गोदाय जोङो आबाद मावनायावहाय जोंनि न'आव फिसिजानाय मोसौनि गोबोरखिजोंनो ओ आबादखौ दैखांनानै जायोमोन होनना खोनानो मोननाय जादों
औ
औ आरो बाव गोदो गोदाय जोंनि बे ओ न'आव फिसि जानाय मोसौनि गोबोरखि जोंनो जोङो हानि न' लुनानै बेयाव बेजोंनो हाब्रुजों गोबोरखिजों लगायनानै लिरनानै ओ बेराखौ होना ला नायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरोना आरो बेबायदिनो सायाव उखुम सायाव थिंनि अनगायै जोङो थोरि बा नारा बेफोरबायदि जों लुनानै थानायखौ नुनो मोनदोंमोन।
बेफोर टाइमावहाय एसे जों दा आबहावायाबो दुंखांबोबाय नालाय गरम जाबाय बोथोरा दायो औ बे टाइमावहाय आबहावा बा जोंनि इनभाइरमेन्टआ वेदार जिथु बोथोर बोथोरा अ बोथोरा दुंखांबोबाय दायो बेटाइमाव बे समावहा बांसिन दुंखांनायबो नङामोन बा बेबायदि नारा बा थु थुरिनि न' लुनानै एबा हानि न' लुनानै मानसिफोरा थानानै मोजां मोनोमोन। बा बांद्राय गरमबो जायामोन। गदुं जायामोन बो बे समाव औ दानि समावबो गुदुं जायो बां बांदों दायो बोथोरनि दुंहावा बांदों नाथाय दायो नै उम दायो दानि जुगाव नै दा आथिखालाव कारेन्टफोर फैबाय बिदिनो जों दायो फेन एसिफोर सालायनानैसो थायो दाना
औ नंगौ गोदो गोदाय जोङो बेबायदिनो कारेन्ट फैयि समाव न'खराव लेम बा साथि बाहायनानैबो खेरासि सिनजों फोजोंनानै थानायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना
नंगौ नंगौ औ गोदो गोदाया बिदिनो ओ कारेन्टफोर गैयामोन नां बर' गामिफोरावहाय बहुत खममोन दं होमबबो जोबोद खम दंमोन बेखायनो मानसिफोरा बा फरायसा फरायसुलिफोरा लेम्प साखि बिदि सालायनानैसो बिदि लागायनानैसो फरायनायखौ जों नुबोदों जों उन्दैयावहाय बेबायदि नुबोनो मोनदों आरो औ बेबायदिनो बिसोरो मोजां मोजां फरायनानैबो फैदों आथिखालाव कारेन्ट फैनानैबो लाइट लानानैबो मोजां फरायनो हाया खायफा उम उम जाय जाय खस्थ फराय फरायबोदों जोबोर खस्थ' खालामना फरायबोदों बिसोरो बेबायदिनो फरायबोगासिनो दासिमबो
औ बेबायदिनो गिदिर गिदिर ओ सुबुं जानो हाय नङा होमबा
नंगौ नंगौ
थिग बेबायदिनो जोङो औ
बेलाय
जोङो लोंनाय दैनि बेलायावबो गोबां गोदो गोदाय जों हा दैखर दैखरनिफ्रायसो दै लोङोमोन नङा होनोमब्ला औ दानि दिनाव - अ जोङो फोरखौ नुनो थांनो मोन इया बांद्राय दानिया जोङो औ
औ दानि जुगाव दा आथिखालावथ' माखौसो बाहायो मटर बा बरिं बे दै दैखर जावला आरो दाना बांसिन। खम बिबाय औ दानिया म थरसो लागायो बरिं गायनानै। मथरनिफ्राय बोखांनानै सोलोंनाय जायो दैफोरखौ बा
औ नांगौ थिग बेबायदिनो मथरनि दारै जों दै दिहुननायखौबो गोबां आइरन मोननाय जायो
औ
गोदोथ' जोंहा जोंनि दैखराव बेबायदि आइरन मोननाय जायामोन आरोना
औ नंगौ नंगौ।
औ।
जोंनि आसामनि हायावहाय दै जिथुबा जों दैखरनिफ्राय दै बोखाङो बा हा सिंनिफ्राय दै लाबोयो बेफोरो एसे आइरन आरो आलसिनि गोनांखा
औ नंगौ
बे एसे थायो आरो बेखायनो आं सानोखि दानि जुगावहा बा आथिखालाव जों गाससिबो दैखौ फिल्टार खालामना लोंनाया साबसिन जायो आं सानना लायो आरो दाय बेबायदिनो अबेबायदि बिदिनो आरसिनिक आरो आइरन गोनां दैफोरखौ लोंबाय थाबा उदैनि बा किडनिफोरनि गाज्रि जायो गिदिर बिफ्रा गाज्रि जालांनो हमो बेबायदिनो मानसिफोरा दा जों नुनो मोनबोदों किदनि गाज्रि जानाय मा जानाय बांसिन नुनो मोन्दों जों समाजाव हानाय - -
मोनसे नङा मोननै नङा डाबल बेबायदि मोननै मोननै धोरोबाव दैखौ जोङो साफा खालामनानै सरनानै लोङोब्ला गोग्गो दैखौ मोनलोंनो मोनो आरो ना। औ नोंथांजों बे खिनि गोबां खोथा सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों।
औ नोंथांसिमबो आंबो गोजोननाय मोन
औ आरोबाव इयुनाव फिन बेफोरबायदि खोथा रायज्लायफिननो मोनगोनखौ आसा थिनाय थाबाय औ बिदिब्ला दिनैनि रायज्लायनायखौ बे खिनियावनो दोन्थ'नोसै
औ औ उम गोजोनथों नोंथांनिसिमबो उम